औ नोंथां
औ खोनादोंना औ ओ दानिया जोङो सासे फरायसाया थाखो जि उथ्रिखांनायनि उनाव मा आयदानि बागै फरायलांनांगौ आरो मा आयदा फरायोब्ला गाहाम जागोन बेफोरनि बागै सावरायजागोन नङा होमबा
नोंगौ नोंथां सावरायजागोन
दानिया आङो बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोनसै ओ सासे फरायसाया थाखो जि उथ्रिखांनायनि उनाव गोबाङानो मा आयदायाव फरायगोन आरो मा आयदायाव फरायनांगौ बेफोरखौ जोङो गोबां गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनो दा बेनि गेजेराव खायफा बिमा बिफाफोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि गोनो गोथोखौ नुजानायखौ नुनो मोनो जेरै सासे फरायसाखौ बिमा बिफाया ओ रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव ओ साइन्स बा बिगियान आयदायाव फरायजानायखौ लुगैयो बांसिन बिमा बिफायानो नाथाय खाय से फरायसाफोरखौ जोङो बिगियान आयदाजों गोसो गैयैखौ नुनो मोनो आरो नाथाय अब्लाबो जोङो बिमा बिफाखौ जबर जस्ति खालामनायनि गेजेरजों फिसाफोरखौ बिगियान आयदायाव फरायहोनायखौ बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव सासे गथ'वा उन सम फोराव गावनि फरायनाया गोसो गैयैनि थाखाय माब्लाबा समाव आनजादनि फिथाइया मोजां जायैखौबो जों नुनो मोननाय जायोआरो बिनिखायनो सासे फरायसानि फरायनायाव ओ बांद्राय प्रेसार गोग्लैयालासिनो बा नारसिननानै फरायहोआलासिनो सासे फराय साया गावबो बेखौ मोजां मोनदों बेखौ फरायोब्ला फरायहैयोब्ला गाहाम जागोन होननानै आं सानो आरो मानोना ओ आर्टस साइन्स आरो कमार्स बे मोनथामबो आयदायावनो फरायनानै सासे फरायसाया मोजां सोलोंथाइ लानो हायोब्ला जिखुनु आयदायावनो जाफुंसार जाहैनो हायोआरो दा बेखौनो आं बुंनो सानोआरो औ दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
नंगौ नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो गोबां बिमा बिफाफ्रानो जिथि थाखोखौ उथ्रिनायावनो उथ्रिनायनि सिगां उनावहाय गोबां गोनो गोथो जायो मानोना खायसे फरायसाफोरा आर्टसआव फरायनो नागिरो खायसे फरायसाफोरा बिदिनो साइन्सआव फरायनो नागिरो बिदिनि बेलायावहाय ओ माखासे बिमा बिफाया फिसाफोरखौ नारसिननाय आरि बायजो बिथिंखौबो नुहुरो बेबायदिनो रां रुफानि सायाव सोनारनानैबो जाय साइन्स फरायनो लु बैना हास्थायनाय सुबुं बैसोर सुबुंफोराबो एखमबा समावहाय फरायनो मोनैया जाहैयो। आरो आरस्आव फरायनांगौ जायो बिदिनो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो अबेबा थमावहाय ओ बिदिनो सासे फरायसाया जेखुनु ओ जेरै आर्टस होनानो आर्टसआनो जा साइन्सआनो जा मोनसे स्ट्रिमजों मोजाङै फरायलाङोबा गावनो सासे जाफुंसार मानसि जाहैनो हायो आरो
औ नंगौ दा औ
नंगौ नोंथां।
दा आरो बेजों लोगोसेनो खायसेया ओ आर्टस स्ट्रिम बा आरमु आयदानि फरायनायखौ खामानियाव होआ होननानै जों बुंनायखौ नुनो नुनो मोनो आरो नङा होमबा दा दा बिनि थाखायनो साइन्स सोरबा कमार्च आयदायाव फरायनायखौ जोङो बिमा बिफाया नारसिननायखौ नुनो मोनो नाथाय आर्ट्स आयदायाव फरायनानैबो जे सासे फरायसाया गुबुन गुबुन आनजाद होनो हायोबा गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर आनजाद होनानै सानसे जाफुंसारनो हायो जों बेखौबो नुनो मोनो जेरैहाय ओ भारतनिनो गिदिरसिन आनजाद आरो आसामनि गिदिरसिन आनजाद जेरै ओ ए पि एस सि इउ पि एस सि बेफोर आनजादफोरखौबो आर्टसाव फरायनायनि गेजेरजों गोबां जाफुंसार जाहैनो हानायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनदों नाथाय गोबां समाव जोङो बिगियान आयदाजों फरायनाय फरायदोंब्लाबो खायफा फरायसाफोरा माखासे ससे समनिफ्रायनो बे फरायनायखौ आबुं खालामनो हायियाव ओरैनो थागारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि थाखाय बिसोरनि फरायनाया आसखान्दा जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो दा बेनिखायनो जोङो सासे फराय साया थाखो जि उथ्रिखांनायनि उनाव गाव जे आयदायाव गोसो बे आयदाखौनो फरायहैयोब्ला ओ बिमा बिफाया फरायहैयोब्ला जों गाहाम जागोन होननानै सानो आरो आरो खायसे फरायसाफोराबो गावसोरबो ओ आरिमु आयदायाव बा आर्टस आयदायाव फरायनानै जाफुंसार हाया होननानै बिगियान आयदाखौ बा कमार्स आयदाखौ फरायहैनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बिसोरबो लामा ससेयावनो खायफा खायफाया ओ थाथनांनो गोनां जानायखौ नुनो मोनो मानोना गाव जे आयदाखौ हाया बे आयदाखौ फरायैआनो साबसिन होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव आरो मा बुंनो सानबावो
नंगौ नोंथां बिदिनो जाय आयदायावहाय गोसो दङ बिसोर फरायसाफोरखौ मोजाङै फरायहोयोबा मोजाङै जाफुंसार जाहैनो हायो मानोना आथिखालनि मुगायाव साइन्सजोंल मानसिया जाफुंसार जाहैया मानोना आर्टसनि गेजेरजोंबो गोबां आथिखालनि मुगायावहाय गिदिर गिदिर एगजाम आरो गावनि लाइफखौ दानो हानो हानायनि लानो हानायनि मोनसे खाबु दङ मानो होनोबा जोङो हमनानै ला ओ आर्टसनि फरायनायजों जोङो माखासे एम ए लेबेलसिम फैनानै जोङो बेहाय नेट इगजाम होनो मोनो नेट इगजाम होनानै जेब्ला जि आर एफ जि आर एफ लानानै जोङो ओ मोजां मोजां ओ कवालिफिकेसन जोंहाय फरायलांबाय थायोब्ला नाजालांबाय थायोब्ला जोङो इयुनाव पि एइस डि डिग्रिखौबो लाहैनो हानाय बायदि खाबुखौ मोनहैयो बिनि गेजेरजोंनो जोङो प्रफेसार लेभेलाव थांनायनि सान्सखौ मोननो थाङो आरो जेरै जोङो आर्टसनि गेजेरजों बिए बि बिए आयदाखौ ओ मेजर लानानै जोङो ओ फरायोब्ला बिनि गेजेरजोंहाय बि एदआव ओ मुं थिसननानै जेब्ला नोङो टेट एगजामखौ होगोन अब्ला बिनि गेजेरजोंनो नोङो ओ मास्टार जेरै प्राइमारि टिचार जाहैनो हागोन आरो बेबायदिनो आथिखालनि मुगायावहाय जोङो ओ साइन्स निल नङा आर्ट्सनि गेजेरजोंबो गोबां गिदिर गिदिर मानसि जाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथांनि बायदिब्ला मा होननानै सानो?
औ आंबो नोंथां बुंनाय बायदिखौनो सानदों मानोना जोङो आथिखालावनो गोबां नुबोबाय जे ओ आर्टसआव फरायनायाबो गोबां सुबुङानो जाबाय आरो आर्ट्सखौनो बांसिन फरायनानै आङो नुबोदों आरो आरो जायफोरबायदि आर्टसखौ मोजाङैनो गोसो होनानै फरायदों आरो गोसो होनांथाबबोदों ओ बिथांमोना आथिखालाव गोबां जाफुंसारनायखौ नुबाय जेरै बिथांमोनानो ओ ए पि एस सि इउ पि एस सि बायदि आनजाद गिदिर गिदिर आनजादफोरखौ उथ्रिसारनानै गावनि गावबा गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जों आस्रजोंल' दानो हायो बिदि नङा जे नाथाय बिगियान आयदाजों जों बांसिन जौगानायखौ नुनो मोनो बेयो नंगौ मानोना बिगियान आयदाखौ फरायनो हायोब्ला सासे फरायसाया बा बियो जा फ- फरायनायखौ फोजोबनो हायोब्ला इयुनाव गोबां माखासे गुबुन गुबुन खामानियाव ओ जयेन जानो हायो आरो जेरै ओ बायदिसिना कम्पानिफोराव गिदिर गिदिर माखासे खामानिफोर थायो बेफोर खामानिजों नांथाबनानै खामानि मावनो हायो आरो बेजों लोगोसेयैनो ओ गिदिर गिदिर साइनटिस्ट बायदिसिना मेकानिक ओ टेकनिसियान खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हायो आरो दा बेखौनो जोङो ओ बिगियान आयदानि गेजेरजों फरायनानै सासे मानसिया ओ जोंनि ओ मुलुगाव दावबायनायनि मोनसे जेरै ओ अखाफोराव थांनाय बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैनाय बिगियानारि आदबजों माखासे नायबिजिर संनाय बेफोर खामानिखौ जोङो गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हानायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय बैफोर खामानिखौ मावनो थाखाय सासे फरायसाया बेसेबां फरायनो हानाय गुनखौ जोङो थानांगोन आरो अब्लासो बै गिदिर फरायनायखौ जोङो जाफुंसार खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां बिगियान आयदाजोंबो जोङो गोबां गिदिर मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेबायदिनो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट आरो खामानि कम्पानि फ्राव जयेन जाहैयो नाथाय माखासे बिथिङाव नाहरोबा ओ जोङो माखासे फरायसाफोरखौ ओरैनो बेखार थानायखौ नुनो मोनो आसखान्दा जानायखौ गोसो गैयै फरायनायखौ। ओ बिदिनो साइन्सआव फरायनायानो जा जाय गोसो होआलासिनो फरायदों बेफोर गावसिरनि फरायनायखौ आस खान्दा खालामनानै लानाय बायदिखौ नुहुरदों आरो बिदिनो आर्टसआवनो जा साइन्सआवनो जा फरायनाय फरायसाफोर बिसोरो जों जोंनि थुनलाइ माखासे सोरजिनाय माखासेखौ नुहुरनो मोनदों। आरो माखासेया सोरजिया लाबानो गाव गावसिनि खामानियाव मावनायखौबो नुनो मोनदों बेबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो आं सानो ओ बिगियानारि आरो हारिमुवारि फरायनाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर मो गोनां मानोना जोंनियावहाय बिगियानारि फरायनायाबो जोबोर गोनां जानानै मानोना दाबो जोंनि बरनिफ्राय दाबो सासेबो गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट जाहैनायखौ खोनानो मोननाय जाय जायाखै बिनि थाखायनो बिगियानारि आयदायाव फरायनानै सासे गिदिर मोजां साइन्टिस्ट जाहैनो हानाय बे बायदि खाबुखौ मोनोब्ला जोङो मोनसे गोग्गानाय मोनगौ आरो जों जोंनि हारिखौहाय।
औ औ औ बेखौनो आंबो नंगौ होननानै सानो आरो मोनसे गिदिर बांसिन ओ जेंनाया जाहैबाय जोंनाव फरायनायनि बेलायाव जोंना रावनि जेंनाखौबो जों नुनो मोनो जेरै सासे फरायसाया बर' बा गुबुन बिमानि रावजों फरायनानै जोङो माखासे समाव जोङो फरायनायाव एसे आख' फिख' जानायखौ नुनो मोनो आरो दा बे बायदि समावबो जोङो बिगियान आइदाखौ सोलोंनो हानाय सोलोंनानै लानो हानाय बा बिगियान आयदायाव फरायनो हानाय खाबुखौबो जों खोमानानै लानो गोनां जायो मानो जोंङो गोबां समावनो जाय बिमा रावजों फराय बिसोरो बा बिथांमोना ओ इंराजि रावखौ मोजाङै रोंजोबनो हाया जायो मानोना इंराजि आयदाखौ जोङो बै समाव मोनसेल' आयदा हिसाबै मोननाय जायो जायनि जाहोनाव बे आयदाखौ खम सोलोंनो लानाय मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिनि थाखायनो जोङो ओ बिगियान आयदाजों फरायनायाव जोङो माखासे गुबुन गुबुन सोदोबफोर गुबुन गुबुन गोदान सोदोबफोरखौ जोङो गोदानै सोलोंनांगौ जानानै फैयो जायनि जाहोनाव जोङो बिगियान आयदाजों फरायनाया फरायहैनो जों गोब्राब मोनना मोननो गोनां जायो आरो। नाथाय जोङो गोब्राब नाजायोब्ला बेखौबो मावफुंनो हायो होननानै आं सानो मानोना नाजानायनि गेजेरजों सा सासे सुबुङा गावनि खामानिखौ मावफुंनो हायो होननानै आं सानो आरो। बेजों लोगोसेनो सासे सुबुंङा गावनि फरायनायखौ गोब्राब ना नाजानायनि गेजेरजों सानसे जाफुंसारनो हागोन आरो इयुनाव गावखौनो गावनि जिउखौ सुंथानायनि लामा राहा लामा नागिरनानै लानो हायो होननानै आं सानो आरो।
मानसिया नाजानायनि गेजेरजोंसो जाफुंसार जाहैनो हायो नाजानाय गैयालासिनो सासे मानसिया मालाबाबो जाफुंसारो हाया मानोना बेनावहाय थांखि थानांगोन अब्लासो बे मानसिया नाजानायनि गेजेरजों जाफुंहैनो हानांगोन। मानोना ओ जोङो हरखाब मानो नोंथां होननाय बायदिनो ओ जेब्ला जोङो बिमा रावजों फरायनानै थाङो अब्ला इंलिस रावजोंहाय जोङो हरखाब सोलोंहैफिननांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो जेब्ला थाखोसे थाखोनै खमान बिदियावहाय फरायनानै फैनाय बायदि सोलोंहैफिनांगौ जायो नाथाय बेखौबो जोङो नाजायोबा हरखाब एबा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जों नाजायोब्ला बेखौबो जा जाफुंसारहैनो हागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांङा थारखौनो बुंदों मानोब्ला ओ जेब्ला जोङो गावनि बिमानि रावजों फरायो बै समाव जोङो गावनि बिमानि रावखौनो बांसिन आयदा महरै जोङो सायख'नानै लायो आरो फरायबोनोखौ मोनो आरो इंराजि आयदाखौ जोङो मोनसेल' आयदा महरै मोननो हायो आरो। जायनि जाहोनाव जोंनि इंराजि सोलोंनायनि ओ खामानिया बा इंराजि सोलोंनायनि खाबुआव जोंना एसेल' एसेल' खोन्दो जानानै फैयो जायनि थाखाय जोङो इंराजिखौ मोजाङै सोलोंबोनो हानाय जाया आरो जुदि फोरोंगिरिफोरा आरो फरायसाफोरा बे आयदाखौ मोजाङैनो उन्दैनिफ्रायनो ओ थाखो जि सिमहालागै मोजाङै फोरोंबोयो आरो फरायसायाबो सोलोंबोयो अब्ला जोङो थाखो जि उथ्रिखांनायनि उनाव ओ मोजाङै इंराजि रोंनानै जोङो बिगियान आयदा आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ फरायनानै जोङो सासे ओ मोजाङै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा महरै गसंथिनो हायो आरो आं बेखौनो सानो।
मानोना जोङो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो मोनसे थांखि एबा मोनसे नाजानायखौनि गेजेरजों मोनसे ओ सिमांखौ जोङो मोनफुंनो हायो। बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि समा एसेयावनोसै गोबावबो जाबाय। नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय।